अ हेल'
औ नोंथां
अ खोनादो बुं
मा खालामदों?
ओइ ओरैनो दं
अ फिना
औ फ्रियानो दाथ'
अ होमबा जोङो दायो जेनेबा फोरबो जोंनि फोरबोफोरनि सायाव रायजलायनोसै जेनेबा ना अ जेने बैसागु फोरबो होनबाथ' नोंथाङा मिथिगौ जेनेबा औ बिनि सायावनो माने आं फंनैसो बुंनो नागिरदों आरो ना नोंथां
औ बुं दे होमब्ला
बैसागु फोरबो होनोबाथ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा माने बे फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै आलो गोजोनै मिनि नि खुसियै माने फालि आरोना नोंथां
औ
औ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्राय बर'फ्रा माने जेनेबा सैथ्र' दाननि जोबथा सानखौ माने
औ फालियो
औ औ माने बे सानखालि माने फुङाव बर'फ्रा माने मोसोखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो
औ
औ आरो माने मोसौ फुजा होयो आरो ना
औ
माने गलिनि मोनफ्रोम जेनेबा मोसौखौ जेनेबा थाव जेनेबा गुबै फुनना होयो जेनेबा गं आसुगुरफ्राव औ आरो बेबादिनो जेनेबा इन्दि देथाइ बा हौवा हासुंफोरजों जेनेबा मोसौनि मोदोमाव गोबां बेंखन दागो फुनना होयो आरो ना नोंथां माने थाव माबाफोरजों औ। माने बिनि जेनेबा सानसे सिगांनो जेनेबा सुनानै ला जेनेबा लाव फान्थावनि मालाखौ। औ आखाइायाव लानानै माने मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय जेनेबा दिहुनना।
औ
औ खाथिनि जेनेबा बुज्राव बुज्राव माने दैमा दैसानि खाथियाव माने मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो ना नोंथां। औ माने बिनि उनाव मोसौखौ जेनेबा थुखैनानै लाखांनायनि उनाव।
उम
लाव फान्थावनि मालाखौ जेनेबा गानहोयो औ बिनि उ नाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बरफोरा माने मेथाइ जेनेबा बे मोसौनि जेनेबा बे माबायाव लाव फान्थावनि गाननानै माने मोनसे मेथाइ खनो आरो ना नोंथां‌।
औ
औ जेरै जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर रेर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बेबायदि मेथाइ रोजाबो आरो ना नोंथां मोसौखौ थुख नाय समाव औ औ बिनि उनावसो माने जेनेबा बैसागु जेनेबा मानसिफोरनि। मोसानाय माने रंजानाय। माबाया जायो आरो ना नोंथां औ। जेनेबा नोंथाङा जेनेबा बे बैसागुनि सोमोन्दै जेनेबा एसेफोर माबायदि जेनेबा फोथायनाय माबाफोर। नोंथाङा जेनेबा आंनो फोरमायनो हागोनना नोंथां।
ओ बुंजागोन। मानके जेब्ला मोसौ थुखैनाय होनदों ना नोंथाङा मोसौ थुखैनाय होनब्ला मोसौ थुखैनायाव गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जेरै मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय हाल दैै आरो फान्थाव लाव बेफोर मेगं थाइगं आरो थाइखा फिथाइ। बेफोरखौ औवा रायदोंआव माला सुनानै गानहोयो आरो। बै दिनखालि आरो जेरै नोंथाङा बुंदोंना हांगार फोनो थाव गु बै फोनो बे फोननायाबो मानेके जाहाथे बै दिनखालि मोसौखौ गोदान। गोदान मानेके दुरुंसे दुरुं लगायो आरो गो-फोथा थु नाय जायोना बै फोथा थुनायनि ओंथिया जाबाय जाहाथे बै मोसौ हगारनाया। जेब्ला हाग्रायाव थाय-थाहैयोबा आरो जेने बा मोसा मुफुरा गिनानै खारो। जाया जोंनि जोंनि मोसौवा मोसौफोरखौ बेबायदि फोथायनानै। फोथाखौ थुनाय जायो आरो। आरो बिनि अन गायैबो बैसागु जेब्ला सैथ्र दानानि जोबथा सानाव मोसौ बैसागु जायो होनना बुंदोंना। बे चैत्र दाना जोबथा सानाव मोसौ बैसागु थुखैखांनायनि उनाव नेक्स्ट मानेखि बैसागुनि से खालाराव जों नखाराव नखरावनो ओनदैखो-उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय बेफोर बायदि खालामनाय जायो आरो बेस जों लोगोसे जोंनि गोमालांनाय आजौ आजैमोन बिसोरखौ गोसोखांनानै मान बावनाय जा। आरोना जेरै गोथै सि बावउनाय होनो बेफोरखौ आरो बिनि अनगायैबो गोखा गोखै खाना जानाय खोनादों ना नोंथाङा।
औ खोनादों खोनादों।
अ बि
जेनेबा गोखा गोखै, ना नोंथां?
औ औ, बेहाय मानेखि एक्स' एकथा मैगं खांनानै जानाय जायो। मिथिंगानिफाय मोननाय मैगं थाइगंखो आरो। आरो बै मैगं जा मैगं जानायनायावबो माखासे फोथायनाय दं आरो बै मैगं खो जायोब्लानो बेमार आजारफोरा खारो होननानै।
औ औ।
आरो बिनि अनगायैबो गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुआवथ' नोंथाङा गोबां फाराग नुखादों जा जानांग'?
औ।
बिनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
जेनेबा आथिखालनि आरोना?
औ औ।
औ माने गोदो गोदायथ' जेनेबा बैसागुखो जोङो माने सा जेनेबा सान स्नि माने खुंनाय जायोमोन आरोना नोंथां। थिखालावथ' दाना सानथामसोहालागैल' माने खुंनाय जायो खुंनाय नुनो मोनसै आरोना नोंथां। औ। जेनेबा बिदिनो आथिखालावथ' गोबां जेनेबा जों नुनो मोनसै मोने बैसागुनि मोसानाया माने गोबां सोलायबोबाय आरोना।
औ।
गोदोनि बायदि माने जों जेनेबा गोदोथ' गोबां जेनेबा खाम, सिफुं बायदिसिना लानानै माने रंजायो मो सायोमोन आरोना। आथिखालाव माने बक्सफोरजोंसो दाना बांसिन नुनो मोनसै आरो बिदि मोसानाय।
औ।
औ। नोंथाङा जेनेबा बिनि सोमोन्दै आथिखालनि जेनेबा सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां, आं बारा माने
अह फोरमाय जागोन। आं ङो जेरैबायदि नुदों मानोखे गोबाङानो सोलायबाय जों गोदो ओन्दैयाव माबोरै नुदोंमोन बैसागु आथि आथिखालाव जों गोब्बाङानो सोलायनाय नुखादों होनना बुङोबा, जेरै खा खाम, सिफुं लानानै मोसानाय होन्दोंना नोंथाङा। गोदो खाम, सिफुं लानानै मोसायोमोन। थारैनो नंगौ बे खोथाया सैथो। नाथाय आथिखालाव बक्स बेबायदिसो बाहायनानै मोसानाय आरो बैसागुआ मोनसे सोलायनाय फैदों होनना बुङोब्ला आथिखालाव इस्टेज प्रग्राम खोनादोना नोंथाङा? आथिखालाव गामि गामि मोसानायखौ नुनो मोनला आरो बैफोर मोसानाय बे इस्टेज प्रग्राम खुंनाय बेफोरबायदियावसो मोसानाय नु-नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
आरो बेहायनो गोबां माखासे कम्पिटिसन जायो बादायलायनाय, मोसानाय।
बेफोरखौ सोलायनाय नुदों।
जेनेबा बैसागुनि सोमोन्दै माबाफोर जेनेबा नोंथां फोथायनाय जेनेबा मा बर'फ्रा फोथायनाय मोनसे फोथायनाय खौ नोंथांङा बुंनो हागोन नामा?
फोथायनायाथ' बर'फोरनाव जेरै बे मोसौखौ लानानै फोथायनाय। जेरै हांगारफोरनाया बे फोथायनाया जाखाबाय आरो बिनि अनगा गायैबो गोबां जोंनि गेजेरावथ' फोथायनाया दंङ, दंनाया। जेरै बै मैगं जानाय। मैगं जानायखौबो बुंलांबाय बेबोथ' फोथायनाय जोंनि गेजेराव मोनसे।
औ
आरो जेब्ला बैसागु बोथोर मोनफैयो अब्ला बिफां लाइफां बेफोरनि बिलाइफोराबो मिथिंगाया समायना मुह महरलायो बिनिखायनो मोनसे हारिनि हारिमु होनना बुंजायो आरो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि
औ
बेनिखायनो मोनसे हारिनि हारिमुखौ सिनायबा बै रंजा बाजाजोंबो सिनायनो हायो आरो जेरै बैसागु फालिथाइ आरो बिनिनो गुबुन गुबुन फालिथायफोरबो थायोना बैसाग बैसागु मागो काति गासा
औ आरो नोंथां बुंनो हागोन ना? बैसागुनि सोमोन्दै
बैसागुनि सोमोन्दै बैसागुनि सोमोन्दै
जानाय लोंनायावबो गोबां जों नुबोखाबायनो जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगंफोरखौनो बुंनोसै आंङो एकस' एकथा मैगं जायो होननानै जेनेबा आं मोनसे खोथा बुंनोसै नोंथां औ औ बुंजागोन
जेनेबा फेभ्रेट जेनेबा जौ जौखौथ' बैसागुवाव लोंङो नंङा होनबा नोंथां?
औ
जौनि सोमोन्दै जेनेबा जौ बानायनायाव जेनेबा आइजोफोराथ' बानायोना नोंथां?
बानायो अ सिगांङावनो जों ओ जेब्ला माइरं माइरं एंखुर मिथियोना?
औ मिथियो
फोरनिफ्रायसो जौ जायो आरो बै माइरंखौ सं इंखुरखौ संनानैसो जौ बानायनाय जा जायो आरो बै जौआव एमावखौ खोनादोंना? एमाव एमावखौ मानेखि मिथिंगानिफ्रायनो बानायनाय जायो जों माइरं इंखुरखौनो देनानै आरो बे एमावआव गोबां बिफां लाइफां मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोर होनाय जायो जेरै एमाव बिलाइ सिनि बिलाइ भस बिलाइ आरो बिनि अनगायैबो आनारस बिलाइ आरो बिदिनो गोबां बिस दिंखिया बेफोरबायदि होनाय जा जायो आरो आरो जौआ बर'फोरनाव मोननै रोखोमनि थायो गिसि आरो गोरान
औ औ
आरो बिनि अनगायैबो माइब्रा जौ मोनसे थाबावो आरो बे जाबाय माइब्रा माइरंजों बानायनाय मोनसेया माथा माइरं बिदिजों बानायनाय जायो आरो
औ
नोंथाङा बिनि बागै आरो इसे बुंनो हागोन नामा
जौनि सोमोन्दै नामा नोंथां
औ औ
औ जेनेबा गोदो गोदाय माने बर'फ्रानो बे माने जौखौ सङो आरो ना माने आरो संनानै जेनेबा बे माने बर'फ्रा गामि गामि गोदोनिफ्रायनो माने लोंलायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बे बैसागु बोथोरफ्राव जेनेबा जेनेबा मैगं थाइगंनि सायाव जेनेबा खुंखा गोखा एवना जानायनि जेनेबा बर'फ्रा जौ बिददि लोंनानै मे सिगां बैसागुखौ बराय आरो ना नोंथां औ आर'ज गाबनायनि सिगां जेनेबा मानसिफोरा मोनसे माब जेनेबा बैसागुखौ जौखौ मोनलाङा आरो ना जेनेबा औ औ जेनेबा जायखि जाया जेनेबा जेनेबा बोराय बुरैयानो बैसागुनि जौखौ माने सिगां लोंग्रोनानै बैसागु खौ बरायाब्ला माने बर'फ्रा बैसागुखौ जाखाय जेना इदि आरो ना नोंथां औ नोंथां जेनेबा बुंनाय मथेब्लाथ' जौखौ माबायदि बानाय मा रोखोमनि बानाय मिथिंगायबो मोननाय बिफां लाइफां बुंब्लाथ' जेनेबा नोंथाङानो बुंनाय बायदियानो जेनेबा मोखोना बिलाइबो दं आरो माबा थालिर थालिर बिलाइ ना मा एखौबो होयो होननाय खोनादों आं नोंथां
अ आंबो खोनादों अब्लाबो आं बेखौ मानेखे नुफेराखै आरो दिनैसां खोनानाया खोनादों आङो थालिर बिलाइखौ बाहायो होननानै
औ औ होमबाथ' बैस
औ मिथिनो हाबाय
औ बा नोंथां जेनेबा जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दोनथ' जासिगोन दे अब्लालाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे दे।